हेल'
अ खोनादोंना नोंथां
अ खोनादों खोनादों दे नोंथां जागायग्रो नोंथाङा आङो दोङ ओरैनो
औ
ओ
ओ नोंथां ओ नोंथाङा दसे सम दङ नामा नोंथांनाव आं नोंथ दसे समनि थाखायनि बागै रायज्लायनो सानदोंमोन
अ रायलायजागोन नोंथां
ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा गोदोनिफ्राय लानानै दासिम इन्टारनेटआ माबायदि जोंखौ हेफाजाब होदों आरो इन्टारनेटनि थाखाय इन्टारनेटनि गेजेरजों जों माबायदि खामानिफोरखौ जों मावनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
इन्टारनेट होनबाथ' आगोलथ' जेनेबा मबाइल गैयामोन नङा होमबा आगोलथ' मबाइलानो गैयामोन आरो इन्टारनेटआथ' गोजाननि बाथ्रा जेनेबा बाथ्रायाव ओ जोङो होनबाबो ओ ओइ जेनेबा फैसा सोलना टेलिफन नामा ओरै होन नुफेरदोंना नोंथाङा टेलिफन नामा टेलिफनखौ
औ नुदों नोंथां नुदो।
इ-इदिसो माने खायफा खायफा माने गोजानाव थांनानै फैसा सो माने खोनादोंमोन आरोना आगोलनि दिनावथ' मबाइल गैयामोन बिदिनो इनिफ्राय दाथ' आरो मानो होनबावनो दाथ' मबाइलानोसै गासैनिबो बाख्रियावनो इन्टारनेटआथ' साफ्रोमबो मबाइल दोङो साफ्रोमबो नायो मबेलावनो सब समखोबो मिथियो गोजाननिखोबो खाथिनिखोबो जिबाबो नोङा ओमबा आगोलावफ्राव बिदि गैयामोन नायनाय गैयामोन। इन्टारनेट गैयामोन गोदोथ' एख' मिथियामोन। खुगादो खुगासो रायलायनानै सोंलायलायनाय जायोमोननो माथो। इन्टारनेट होनबाथ' बहुद जौगाबायानोसै जोंनि भारतआवनो जेनेबा वार्लडआवनो होनजायो नोङा ओमबा? ए इन्टारनेटनि दाथ' जोंङो जेनेबा फेसबुक नायो इउटुब नायो हाटसाप सोलियो ओ लोगोसे बहुद बायदिसिना, नाय दाग्रा एप ओंखारबाय भिडिअ नायो फ्लिम नायो नाङा ओमबा? इफोरफोरखोनो दा नुयो आरोना नोंथाङा मा होननो सानो बिनि सायाव बाहायमोन फोरमायना होलाय
नोंथाङा बुंलांखादों गोदोथ' बेफोरबायदि ओ गैयामोन नङा ओमबा इन्टारनेट इन्टारनेटनि इन्टारेखौथ' बाद होन ना नङा होमबा नोंथां जिथु जोंहा नकिया फन एबा टेलिफन बेफोरजोंसो जोङो रायजलायनायखौ जों नुनो मोन गोदो दायो जोंहा नायोबथ' जोंहा दा बिराद जौगाबाय दा ओ गावबा गाव नखरफ्रावहाय जोंङा मबाइल फन जों नुनो मोननाय नङा ओमबा नोंथां। जोंनि न'खरफ्रावनो गंब्रै गंथाम गंनै थायो नङा ओमबा
औ नोंगो
औ आरो इन्टारनेटआ होनोब्ला जोंना जोबोद खामानियाव जों बाहायजायो मानो होनोब्ला इन्टारनेटआ जोंनि फरायनायाव होन जोंनि माबा मोनसे खामानि मावनायाव होन जोंनि इन्टारनेटनि गेजेरजों जों मावजोबनो हायो मानो होनोब्ला ओ जितु गावजों गाव कन्टेक्ट खालामलायनो हायो एबा गावजों गाव रायज्लायलायनो हा हायो इन्टारनेटनि गेजेरजों जिहेतु मबाइल फन ओंखारबाय मबाइल फन
औ
ओंखारनानै जों इन्टारनेटजों सालाय मोनदों दा ओ जोङो गावनि फेमिलि मेम्बार एबा गावनि लोगोफोरजों जों गोबां रायलायलायनो हायो जितु इन्टारनेटनि गेजेरजों जों माबा मोनसे खौरां मिथिनो ओ थाङोब्ला जों इन्टारनेटनि गेजेरजों मिथिनो हायो। गुबुन जायगाफ्राव माबायदि थासारिफ्रा सोलिगासिनो एबा माबायदि थासारि जादों जों बेखौहाय इन्टारनेटआव जों मोननो हायो मानो होनोबा जोङो इन्टारनेटआव बयबो बेबादिनो मिडिया एबा मास मिडियानि निउस रिपर्टारफ्रा बेबायदिनो इन्टारनेटाव हगारखायो जों बिसोरनि गेजेरजों जों मिथिनो मोनो जों मबाइल फन एबा इन्टारनेटाव गेजेरजों
औ औ
आरो जों इन्टारनेटनि गेजेरजों जों फरायनो सुबिदा जों मोननो हादों। मानो होनोब्ला जों न'आव थानानै गोबां ओ फरायनो हायो एबा सुबिदाखौ जों लानो हायो मानो होनोब्ला गोदो बेफोरबायदि गैयामोन दायो कम्पिउटार लेपटप बेफोरनि थाखायनो जों सालायनो हायो बेफोराव।
औ।
आरो जों जों बेफोरावहाय जों सालायनानै जों गोबां जों नांगौखिनि डकुमेन्स गोबां दाथ' अनलाइन जुग जाजोब्बाय अनलाइन अनलाइन डकुमेन्टस बानायनांगौ जाजोबबाय जोंना दा गोबां बेफोर इन्टारनेटनि गेजेरजोंसो जोङो बनायनो हादों एबा डकुमेन्टस जोंहा दा डकुमेन्टसफोराबो जोंहा इन्टारनेट कानेक्ट थाजोबखायो। मानो होनोब्ला जों
ओं।
मोनसे जोङो इन्टारनेटाव थुब्लानो जोंहा बयजोंबो कानेक्ट जायो। जों गासिबो माने इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय दा जोबोद गोनांथि जाना फैदों, मानो होनोब्ला? दा जों इन्टारनेट जों जों नुनो मोनो जों गोबां इन्टारनेटनि जुनै जों ससियेल मिडियावहाय गोबां बेदिनो फैसा खामायनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला गावनि कन्टेन्ट क्रियेट खालामनानै गोबां रां खामायनायखौ जों नुनो मोनदों। बेफोर गासिबो माने नि गेजेरजों जोङो रां खामायनो हादों आरो ना नोंथां, आरो खायफा खायफा इन्टारनेट जों गोबां गाज्रि खामानि मावदों एबा गोहोम खोख्लैदों जोंनि थासारिखौ नाय
औ।
योब्ला जिथु जोंनि गाज्रि खामानि मानसिफोरनि ओ गाज्रि आरोना नोंथां आरो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जिहेतु ओ बेदिनो गाज्रि गाज्रि भिडिअ फोर नायनानै टाइम स्पेन्ड खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों एबा बेबायदिनो
औ।
ओ। गेम गेलेनानै गोबां बायदिसिना रोखोमनि गेलेनानै बेखौ टाइम हगारनाय जों नुनो मोनदों फरायनांगौ जायगायावहाय जों बेफोरबायदि गेम गेलेनानै टाइम स्पेन्ड खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना नोंथां। दा नोंथाङाबो बिनि सायाव एसे फंनैसो बुंबावगोन नामा?
नोंथाङा जिखिनि बुंदों बेनियानो बाथ्रायालाय औ खोनादों ना?
औ औ।
ओ ओम नोंथाङा जिखिनि होनदों बाथ्राया गासैबो बेनोखा बेनोलाय थेवबाबो ओ फंनैसो बुंनोसै। माने दाथ' इन्टारनेटनि जुगखा नालाय ओ ओ जेनेबा मबल गैयाबानो जेबो खौरां मिथिया। मबाइल गैयाबानो जेबो मिथिया ओ माने मबाइल गैयाबानो माने मानसिया दा सोलिनो हायो रखमै जाना दंना इन्टारनेटनो सोंथेना दोनखायो जेनेबा जों नङा होमबा? ओ माबा मोनसे खामानि मावनोबाबो इन्टारनेट ओम सोरखौबा नांगौबाबो इन्टारनेटानोसै इन्टारनेट नङाबा बोरै मानसिखौ खबर मोनगोन। नागार मोनगोन बिदिनो जाना दोङो आरोना इन्टारनेट माने। थ' सोरबा मोजांखौ बाहायो सोरबा बयाखौ बाहायो सोरबा इन्टारनेटजोंनो फैसाबो खामायदों सोरबा बयाबो मावदों।
औ।
बिदिनो माने इन्टारनेटनि जुगानो इदिनो जागासिनो आरोना।
औ।
इन्टारनेटनि दानो सबखौबो खालामो जेनेबा मानसियानो आरो मोजांबो मावो गाज्रिबो मावो नङा होमबा? माने इदिनो सोलिना दोङो आरोना जोंनि दा। दाथ' वर्ल्डआवनो इन्टारनेटआनोखा। आरो बांसिननिफ्राय बांसिनसो इन्टारनेटआ मोजांनिफ्राय मोजांसिन जेनेबा सेटेलाइटफोरनि जुगजोंनो गोबां जायगाफोरबो नुयो। जेनेबा मबाइलावनो नुयो जेनेबा नायगिरनाबो थांनो हायो। नेट नङाबाथ' जों जायगाबो नुआ जेनेबा सि सिनायि जायगाफोरदोबो नेट नायना थांजायो नङा होमबा?
जेनेबाथ' नेटआनोसै नेट नङाबानो जाखाया।
औ।
दा नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो नामा? माने जोंथ' इदिनो सोलिना दों जेनेबा।
दा नोंथाङा ओ थिगखौनो बुंदों दा इन्टारनेट गैयाब्ला एबा जोंना दा मबाइल थायोब्लाबो जोंहा इन्टारनेट गैयाब्ला जोंहा जेबो जाया नङा होमबा नोंथां? मानो होनोब्ला जोंहा इन्टारनेटआसो ओ इन्टारनेट
जेनेबा बेलेन्स थानो रिसार्ज थानो औ।
इन्टारनेटासो खामानि मावो नालाय जोंनि मबाइलखौ ओ जोंनि जोंहा दा ओ मबाइल थायोब्ला जोंहा बेलेन्स जोबब्ला जोंहा माबोरै मोनो लानदांदां जों मबाइल थायोब्ला जोंहा बेलेन्स एबा एम बि जोबोब्ला जों माबायदि मोनो जोंहा जेबो खामानि होआ। मबाइला मानो होनोब्ला जों इन्टारनेटनि गेजेरजों जों गासिखौबो मावजोबनो हायो। आरो जों इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो बेबायदि ओ गोबां फैसा ट्रान्सफारनो बेफोर खामानिखौ जों मावनो हादों जों न'आव थानानै जों गुबुन जायगायाव फैसा हरनो हादों नङा होमबा नोंथां? बा जोङो दा मबाइलजोंनो जों बेबायदि इउ पि आइ गुगोल पे फन पे बाहायनानै गोबां जोंनो रांफोरखौहाय गुबुन जायगाफ्राव दैथायहरनो हा जों एबा जों ओ पे खालामनो हादों अनलाइनजों। जों दखानफ्राव गलाफ्रावहाय। बेबायदिनो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां मानो होनोब्ला जोङो ओ जों फ केटआव जों फैसा लायाब्लाबो जों अनलाइन लानानै एबा मबाइलनि गेजेर जों जोङो फेमेन्ट खालामनो हायो‌ आजि खालि जुगाव। गोदो गोदोथ' बे फोरबायदि गैयामोन दा जोंहा जोबोद सबिदा सुबिदा जानानै फैबाय। ओ दा बुंनो थाङोब्लाथ' जोबनो थाङा नोंथां दा नङा होमबा? दा जोंहा जोबोद गोलाव जायो दा जोंहा दा समाबो जानानै फैगासिनो नोंथां। नोंथाङा बेबायदि गावनि रोंगौथिखौहाय एबा इन्टारनेटनि बागै नोंथाङा फोरमायहरनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। नोंथाङा गावनि रोंगौ बिबा फोरमायहरनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दा जोंहा समाबो जानानै फैबाय नोंथां। ओ आंबो ओ दा बिसिङावनो दोनसै नामा नोंथां ओ गोजोननाय थाबाय।
दोन्थ'बाय दे नोंथां होमबा।
औ दे।